हेलौ हेलौ
हेलौ
नोंथां खोनादोंना? हेलौ औ नोंथां खोनादोंना?
औ ओ खौराङा मोजांना नोंथां? औ औ अ बिदिब्ला औ आंनिया बो खौराङा दासान्दै जोबोद मोजाङैनो दं नोंथां।
नंगौ
दायो नोंथाङा जेबोथ' असुबिदा गैया फ्रिनो दङ नङा
नोंगौ फ्रिनो दं
बिदिब्ला नोंथांजों दिनै मोनसे गोनां बाथ्रा सावरायनो थाखाय ओ दान्दिसे सम होनो नोंथाङा हागोन नामा?
असुबिदा गैया।
बिदिब्ला जोङो गुबै आयदायाव थांनोसै नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां।
जोङो सावरायनो सानदों जे आं नोंथांनाव बेखौनो ओ मोनथिनो लुबैदों ओ जाय माने बेरायनाय नङा होमब्ला?
नोंगौ
गुबुन मोनसे जायगायाव बेरायहैनाय आरो बै बेरायहैनाय बेरायहैनायनि गेजेरजों ओ जोङो बा सुबुं माहारिया मोनसे जाय जोङो मा खालामो जों बेरायनो थाङो आरो बेयाव बेरायनो थांनायनि उनाव जोङो बै बेरायनाय जायगाखौ नायहैयो आरो नायहैनायनि उनाव जोङो बै जायगाफोराव थांनानै जोङो मा मा जों मुलाम्फा जायो नोंथाङा एसे बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ जोबोद मोजां सोंथि।
औ नोंगौ नोंथां।
जोबोद गोनां होननानै आं बेखौ बुंनो लुबैयो। जेब्ला सासे सुबुङा मोनसे ओनसोल आरो मोनसे ओ जायगायावनो थाबाय थायो अब्ला बे जायगानि ओ मोनदांनाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बेनिखौल' मिथिनो मोननाय जायो।
औ औ थारैनो नोंथां।
खायफा मोनथिनो हायो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों आथिखालाव ओं मा होनो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो हायो थेवब्लाबो सासे मानसिया जेब्ला गावनि जायगानि अनगायै गुबुन जायगायाव थाङो बेनि गेजेरजों गोबां गियान सा गियानखौ मोननो हायो जेरै मोनसे जायगायाव सौहैनो थाखाय हमनानै लादो जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय दिल्लीयाव थांनांगौब्ला गिबियाव जोंनो दिल्लीसिम सौहैनो थाखाय मा मा गोनां जागोन बेखौ जों रेडि खालामनानै लाग्रोनायाबो मोनसे सोलोंनाय होननानै आं सानो दा बेनि थाखाय ओ आथिखाल आथिखालाव जोंनो मोननो हायो
आधार कार्ड, भटार कार्ड, पेन कार्ड बेफोरबायदि डकुमेन्टस जेब्ला सासे मानसिया दावबायगोन औ नंगौ नोंथां मानो होनोब्ला नोंनि ओ
जायगानि एड्रेस आरो नोंनि बैसो मुं गासैयबो बेहाय आइडेन्टि थाजोबो नालाय जेब्ला नों नोंनि जायगाखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव थांगोन अब्ला बै जायगानि सुबुङा नोंनि सिनायथिखौ मोननो हायो बेनि गेजेरजों आरो नों जेब्ला ओ मोनायाव रुम थानो गोनां जायो हटेलाव अब्लाबो नोंनि बेफोरबायदि ओ डकुमेन्टस आइडेेनटिटि कार्डफ्रा जोबोर गोनां जायो दा बेनि खायनो बे बेनिखायनो बे मोनसे न'आव थानानै मोनसे सोलोंनानै लाग्रोनाय जाखाबाय जेब्ला नोङो ओ स्टेसनाव थांगोन ओ रेल लाइननि ओ स्टेसनाव थांगोन अब्ला नोङो टिकेट दाननांगोन।
औ टिकेट दानखांनाय उनाव ट्रेना माब्ला फैगोन औ नंगौ थारैनो। बबे ट्रेकजों फैगोन दा बेबो मोनसे जिउनि मोनसे सोलोंनाय औ थारैनो। जुदि नोङो न'आवनो थानानैल'
बे स्टेसननि खोथाखौ सो सानारो अब्ला नोङो बेहाय जाफुंसारनाय जानाय नङा बेयो नोंनि ओ इमाजिनारि नोंनि मावनाय जागोन जेब्ला नोङो स्टेसनआव थांनानै प्रेकटिकेल बेफोरबायदि हाबाखौ मावख ओं अब्ला बे नोंनि मोनसे सोलोंनाय बेबो उ सासे दा हमना लादो दिल्लीसिम थाङोब्ला गोबां जोंनि जायगायाव डाइभारसिटि गोबां हारि गोबां मानसिफोरा संसार जायो दा बिसोरो गावसिनि खामानि लानानै थांलाय फैलाय हान्था मेला लोगो मोनगोन मोनसे गारियावनो दा दा बेनि गेजेरजों आङो गावनि जायगाखौ नागारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय लोगो लोगो गुबुन दाबसेनि
जायगानि मानसिफोरनि मावनाय दांनाय रायज्लायनाय जानाय साफ्रोमबो बिथिङाव राव औ नांगौ नोंथां
दा अब्लानो बेफोरबायदि नुनाय गावनि जायगायाव मावनाय दांनायफोरानो बेनि सोलोंनाय मानो होनोब्ला नोंनि जायगायाव हमनानै लादो उ आलु गायनाय खोथाथे बाथ्रा थे आलु गायनायखौ हमनानै ला जुदि जोंनि ओ बे। आसामाव आलु गायनायनि आदबा बेलेग जुदि आङो बिहाराव नुहैबाय आलु गायनायनि आदबा बेलेग। बिहाराव जोङो जोंनि जायगायाव अनलि आलुल' गायदों खिन्थु बिहाराव। नुहैबाय आङो आलुजों लोगोसे सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बेफोरबायदि गाजर बेफोरबायदिखौ गुवार बिबांनि ओ कमारसेल स्केलाव गायदों। अब्ला बेबो आंनि मोनसे सोलोंनाय होननानै आं सानो आरो बिसोरो दै दैनि ज नाय आरो माखासे ओ एम्फौ एनलाखौ होबथानायनि राहा बिसोर माखौ बाहायदों बेखौबो आंनि सेम जायगायाव बे बाहायनो। हानायनि थाखाय आंहा गोदान गियान सोरजिनाय बाइद सोरजिनाय जायो होननानै आं सानो आरो।
औ औ थारैनो नोंगौ नोंथां।
फाननानै गुबुनावबो नों गियान आरजिनो हानायनि मोनसे सुबिदा होननानै आं सानो।
यो नगौ नोंथां। ओ दि नोंथाङा ओ बेरायनायनि गेजेरजों। ओ जोङो माने माबायदि हाय थाय ओ बायदिसिना बिथिंनिफ्राय जों मा गियानखौबो मोननो हायो नङा होमब्ला। आरो लोगोसे। बिदिनो जोङो गोबां माने बेयाव सोलोंनोबो हायो। आरो गियानबो मोनो। बै जायगानि जि ओ ओनसोलनि माबायदि थासारि नङा होमब्ला। बै थासारिजोबो जोङो गोरोबहैनानै माने बेफो खौ सोलिनो गोनां जायो। बेफोराव जों माने गासैबो बिथिंखौ नायजोब बुब्ला माने जोङो गोदान मोनसे ओ सोलोंनाय नोङा होमब्ला।
नोंगौ।
औ बै मोनसे गोदान मोनसे सोलोंनाया ओ जोंनि गेजेराव माने मा गासैनिबो जाय माने सुबुङा बेरायनो थांगोन। बिनि गेजेरावनो बेयो जा खाङो होननानै बे खौ आंबो सानो मानो होनना बुङोब्ला बेरायनाय दा बेरायनायानो। ओ जोंनि था खाय माने खोब माने गोनांथि। बेयो ओ सुबुंनि जिउआव। बेखौ आंबो सानो। जों जुदि न'आवनो थाबाय थायोब्ला। बा खायसे जायगायावनो जों थाबाय थायोब्ला बे माने थायसे जायगानि जिखिनि ओ आदब खायदा बा बिनि जानाय लोंनाय बे फोरखौ जों मिथिगोन नाथाय जोङो गुबुन जायगायाव जुदि बेरायहैयोब्ला बे ओनसोलनि बा सुबुंफोरा माबायदि थायो नङा होमब्ला बे ओनसोलनि सुबुंफोरा माबायदि जायो बे ओनसोलनि सुबुंफोरा माबायदि गानो हा बे ओनसोलनि सुबुंफोरा माबायदि रायज्लायो बैफोर गासैबो बिथिंखौ लानानै जोङो मा मोनसे सोलोंनायनि मोनसे खाबुखौ जोङो मोननो थाङो आरो। नङा होनबा नोंथां बिदिखौनो औ आंबो सानो। जाहाथे जोङो बेरायनायखौ ओ मोनसे गावनि मोनसे मा गुबै मोनसे आयदा बा बेफोरबायदियाव जोङो लानानै जुदि थाङोब्ला जों माने गोबां जों सोलोंथाइबो लानो हायो आरो खायसे बाथ्रा जायखौ जोङो मोनफेराखै बेफोरखौ जोङो मोनहैयो नङा होमब्ला सुबुंआथ' जोंनिया मा जायखौ नुवा बेखौ नायनो लुुबैयो। नङा होमब्ला सुबुंनि मोनसे बेयो मा बयनिबो जिउआव जायो बेयो सुबुंनि मोनसे बे आखुखा नङा होमबा जोङो नुयैखौ नायनो लुबैनाय आरो मोनजायैखौ जोङो मोनजानो लुबैनाय मा खौबा जोङो नुफेराखै बेखौ नायनो लुबैयो बेफोरबायदि आखुफोरा